अ फंबाय खोनादों ना?
खोनादों आदा।
अ फंबायनिसिम ओ गोजोन ओ बिलिफां समनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय।
औ गोजोननाय थाबाय आदा।
औ ओ फंबायाबो मोनाबिलि बा बिलिफां हर समनि खाजाखौ एसे जाबाय नङा होमबा फंबाय?
औ जाबाय आदा।
औ दा ओ फंबायजों आङो फंनैसो खोथ था सावरायनो थाखाय हरनाय जादों। दे। ओ ना खांख्राइ आरो खुसिया।
औ।
ओ बेनि सायाव फंबायखौ आङो जेरै जोङो ना खांख्राइ आरो खुसियाखौ जों माबायदि मोनो। ओ बबेयावहाय मोनो। माबायदि बाहायो। बेखौ जों बाहायना माबायदि मुलाम्फा मोनो। बेनि सायाव। ओ मिथिनो थाखाय फंबायखौ आं एसे ओ फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय।
औ औ आदा। ओ आदाया खावलायनाय बायदिनो आङो आदानो आं जा मोनथिगौ। आं जा खिनि खौ ओ रोंगौ बेखिनिखौ आदानो फोरमायनो मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
औ औ।
जे ना खांख्राइ खुसिया बेबायदि। बेवहाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयो आंनि ओ मा होनना बुंगोन बेखौ गमामायैनो जोबोद मोनसे मोजां बा फेभारेट आंनि बेफोरो माबा आरो जामुं।
औ औ औ।
ओ। ना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मेरला बिदिनो सानथ्र'हायै नाफोरनि मुं दङ नाफोरनि रोखोम दङ।
औ।
आरो बेबायदिनो नाखौथ' बयबो बांसिन मानसियानो जायो आरोखि।
औ औ औ।
औ बेबायदिनो खांख्राइ थाहैबाय। खांख्राइनि बाथो। होन होननानै बुङोब्लाथ'। खोथायानो आलादा जायो आरोखि औ।
औ औ।
बेबायदिनो आरोबाव खुसिया होननानै बुङोब्लाथाय खुसियाखौथ' आरो ओरैबायदि माने थैनि थाखाय जोङो मा होननांगोन बेखौ एकदम गोनांथि। थि होननानै जों सानो आरो।
औ औ।
खुसिया होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा जायफोराहाय थै खम जायो देहायाव
औ औ।
अब्ला जों बै खुसियाखौहाय जोङो संनानैहाय जाहोनायखौ जों नुयो आरोखि।
औ औ नंगौ फय नंगौ।
बेे खुसिया खौ माबायदिहाय जों मोनो बे खुसिया मा बुस्थु होननानै बुङोब्लाथाय खुसिया मोनसे ओरैबाय दि मोनसे जिब आरोखि। जाय माने गुदुङावहाय थायो आरो बांसिनानो।
ओ खुसियाया
औ खुसिया बांसिनानो मा गुदुङाव थायो आरो।
औ औ
बेबायदिनो जोङो हाखर हाला मेटखा मेथ'खा दैमाफोरावबो जों हाग्रा बंग्रायावबो जोङो माब्लाबा समाव जों खुसियाखौ मोनो।
औ औ औ
बांसिन ओ मा होनना बुंगोन बेखौ जोङो गुदुङावहाय जों बेखौ मोनो आरो।
ओं गुदुङाव
औ बे खुसियाया जाहैबाय जोङोथ' मोनथिखायो। बे एसे गोलाव जिब जायो। बे गुदुङाव थायो एसे से आरो बिनि गाबा जाहैबाय एसे मा गोजारोम एबा गोमोरोम जायो आरो।
औ औ नंगौ फंबाय नंगौ।
औ दा बोथोराथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा आदा?
औ फंबाय नंगौ नंगौ।
औ दा दा बोथोरावहाय जोंहा अखायाबो ओ नांगौ बिबांनि हाबाय थायो।
औ थायो।
बेबायदिनो दंग' लङा बायदिसिना जोंहा हाखर दैखरफोराबो दा समाव जोंहा दै जायो।
औ
अब्ला मा जोङो नैबे समावहाय ना खांख्राइ। बिदिनो ओ खुसिया बायदिसिनानि जोंहा आंखाल गैया होननानै जों बुंनां बेनो आरो।
औ फंबाय नंगौ।
औ जोंहा बे समावहाय जोङो गोदो उन्दै समावहाय मा नुदोंमोन खुसियाखौहाय जोङो दुब्लि फोथारफोरावहाय जोंहा बोरसि खिलायनानै
औ।
बिदिनो एम्बौ फिसा बिदिनो खानस्रि बायदिसिना बे खुसियानो आदार हिसाबै जोङो मा बोरसियावहाय होनानैहाय बेखौ जोङो बोननो थाङोमोन आरो।
औ औ औ।
औ गुदुं नायगिर नायगिर जोङो दुब्लि फोथारफोरावहाय खुसियाखौ जों बोननानै ओ जों मोन मोननो हायोमोन आरो बेखौ जोङो मा मोजाङै हाय बेखौ जोङो सेलायनानै बिदिनो दुमब्रु बिलाइजों जों बेखौ सेलायो।
उम औ।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ माखासे बिदिनो खिफि बेन्दों नोरसोन बिलाइ बायदिसि दिसिना बिलाइ होनानै बेहाय जों बेखौ संनानै जायो आरो।
औ औ।
औ बिदिनो नाखौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा नैबे दैज्लां समावहाय ना गुरब्लानो जों नाखौ मोननो हायो।
औ औ।
आरो ना गुरनायाथ' जोंहा बर' बर'निनो मोनसे गोदो समनिफ्रायनो मोनसे मा हारिमुनि मोनसे सोमोन्दो होननानै
औ नेरसोन।
औ।
उम नेरसोन।
अब्ला बे औ ना गुरनाय आरो जा जोंहा खांख्राइ साम'
औ।
आरो मा मा नानि मुं मिथिगौ आदाया आं बेखौ मोनथिनो लुबैयो आरो आदानिफ्राय।
अ ओ फंबाय ओ फंबायनि मोनथिनो लुबैनायखौ एसे फोरमायनो सानदों ओ ओ मा मा दानि मु होनना बुङोबा जोंहा जेरै ओह बोथिया ना। ओह सेंना। गोरिना। ओ थुरिना। फिथिख्रि ना। खावै ना। ना सल। नङा होमबा। फंबाय।
औ औ आदा।
बेफोरखौ जों सरासनस्रा जों दुब्लियाव मोननो थाङो आरो माने। बेबायदिनो। ओ जोंथ फुख्रियाव हगारनाय नाखौथ गोबां दङ नङा होमबा जेरै फौ
औ औ नंगौ आदा।
सिलभार।
औ।
औ बेनिफ्राय मा होनना बुंङो बेखौ रौ मिर गिया।
औ।
बेबायदिनो गोबां ना दङ आरो बेबायदि। ओमफ्राय सरासनस्रा जों दुब दुब्लियाव मोननाय बायदि हिसाबै बुंनो थाङोबाथ ओ ना ओ बोथिया। ओ। फिथिख्रि ना।
औ।
बैथिया ना।
औ आदा।
औ बेबायदिनो गोबां दङ। आरो सरासनस्रा सरासनस्रायै जोंनि बे गामि ओनसोलाव। बेबायदिनो। गोबां नाफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव माने ओ गुरनानै जायो आरो खुसिया बोननाय नङा होमबा?
उम औ आदा औ
थ आगोलनिफ्रायनो दंखायो खुसिया बोननाय खुसिया जावनाय बेबायदि गोबां दङ, ओ बेनि गेजेरावबो आंबो सा सासे
औ-औ-औ
आंबो सासे फंबाय बेनि गेजेराव।
औ जोबोर मोजां आदा।
औ। खुसियाखौ जोंङो बोननो थांङोब्ला जोंङो सिगाङावनो जोंङो खानस्रि जावग्रोनांगोन।
औ
ओ बे खानस्रिखौ जावनानै जोंङो माने खानस्रिया माने कुइसियानि आदार नङा होनबा फंबाय।
औ आदा नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंङो जावनानै जोंङो बोरसि लाङो। ओ लांना नै जोंङो बेबायदिनो जोंङो खुसियाखौ एसे ओ खानस्रि आरो बोरसियाव सोनानै खानस्रिखौ बेबायदि बोननानै जोंनि बे ओनसोलाव एसे ओ बोननाय आरो जानाया जोंनियाव सलियो आरो माने ओ सोलियो माने।
औ-औ आदा।
बेबायदि आरो माफ्राय बेबायदिनो गोबां ओ आंनि आइयाबोथ ना गुरो बिराद।
औ
ओ नोंथांनि आइयाबोथ गुरो नङा होमबा नोंथां?
औ आदा गुरो।
औ जोंनाबो आइाबिदिनो गोबां ना गुरो। ओमफाय मालाबा एसे बुरजा मोनोब्ला
औ
नाखौ एसे फानो बे फाननाय रांजोंनो ओ बे ना ओ ओमफाय एसे ओ गोबां जानान थानाय बा माने आग्लाना थानाय नाखौ एवनो थाखाय मालाबा आइया थाव गैयाबा जानायथाव लाना फैयो बेबायदि आरो।
बै फाननाय रांजोंनो आरोखि आदा।
औ-औ फंबाय औ। बे रांजोंनो माने जानाय थाव नङा होमबा। जों जानाय थावखौ बेबायदि। लाबनानै आइमोना बिदि बानाया खिन्थु गोदोनि दिनाव आं जिथु नुबोदों।
औ।
आंनि आबै-आबौनि समाव आं थ' आबै-आबौखौबो लोगो मोनबोदों नङा होमबा? बै समाव माने। बैसोर मा खालामोमोन आबै-आबौमोना। माने। आबैयाव उनाव गुरनानै लाना फैनाय नाखौ बा खांख्राइ बा खुसियाफोरखौ। एसे एसेबां माने थावजों माने एवामोन आरोखि। ओ बिसोरो मा खालामो डाइरेक्टलि माने ओ जेरैबा मेगंखौ नों मा मेगं सङो बेखौथ' नों बुंनो हाला। हमना ला नोङो। औ फंबाय नारजि। खांख्राय थाखाय नारजि आरो।
औ-औ।
ओमफाय ना फिसानि थाखाय नोङो ओ मैथा मैगं। माने बि बेबायदि बायदि बायदि मैगंफोराव आबौमोना। माने। बै नाफोरखौ माने जब्र' गारना होयो आरो।
औ।
औ बेखौनो माने ओ जायोमोन आरो माने बै ना गुरना लाना फैनाय। खांख्राइ हमना लाना फैनाय खुसियाफोरखौ बेबायदिनो गोबां बि बेदि जायोमोन आरो आगोलनि आंनि समाव जाय बिनाया आबौमोननिखौ मोनबोदों
औ-औ
बेबायदिनो माने जाबोनायमोन आरो रायजो जाबोनायमोन दा जा नाव फंबाय नोंथांनिफ्राय फंबाय नोंथांनिफ्राय आं जा आं मिथियाखैमोन ना खांख्राय आरो खुसियानि बाथ थ्रा
औ
खोथाखौ आं मोनथिबाय दा हराबो थौबाय उन फोराव मालाबाफोर स सम मोनोब्ला फंबायाइनिफ्राय आङो गोबां बाथ्रा मोनथिबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरो आं मोनथियोबा बाथ्राखौ फंबाया खोन्थानायनि थाखाय आं फंबायखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय
औ
औ फंबायखौबो आङो ओ जि रायलायदोंमोन बेखौ आं दोनथ'नाय दोनथ'नाय जाबाय आरो फंबाय
औ आदा आदानिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनानैहाय जा जोंनि सावरायलायनाय बेखौ दोनथ'बाय होननानै
औ दे फंबाय जाहाथे इसोरा फंबायनि ओ देहा खौ मोजाङै मोजां लाखियो गोजोन्थों फंबाय।
जोबोर गोजोननाय थाबाय आदा औ औ औ